हेलौ नोंथां औ खोनादों खोनादों।
अ होमबा जोङो एबार मानि सायाव रायज्लायनो नों थां
जोङो बर'फोरनि बे जौ बानायनाय बा जौनि रोखोम जिहेतु माने बर' समा जाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। बेनि सायाव जोङो सावरायलायनोसै नङा होमबा।
अ नंगौ नंगौ नोंथां अ। होमबा नोंथाङानो एसे जौनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथांमोननि ओनसोलफोराव माबायदि जौखौ सङो? मा मा रोखोमनि अ बिनि सायावसो फोरमायदो नोंथां। औ।
जौ होननानै बुङोबाथ' गिबियावनो जौआ माने जोंनि बर' समा जाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे लोंग्रा मुवा बा बेसाद। जायखौ माने ओ बा जाय मुवा बेसाद जाय जौआ जोंनि बर' सुबुं समाजजों एकदम खा थि सोमोन्दो जानानै सरजाबनानै दङ आरो। जेरै बर'फोरा जौ खौ ओ सावरि बादालियाव बर'फोरा जौखौ बाहायो। हाबायाव बाहायो ओ माखासे फुजा ओ फोर्बोफोरावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै ओंखाम गोरलै ओंखाम गोरलै जानाय समफोरावबा ओंखाम गोरलैनि फुजा जानायावबो जौ बाहायो आरो बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन माने बर' समाजनि माखासे हाबाफोरावहाय बांसिनै जौनि एसे एनैब्लाबो बाहाय थिखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा ओ जौखौ जों बोरै बानायो बिनि सायाव सिगांग्रो सावरायगोरनि।
दा जोंनि ओनसोलावहाय जौखौ ओरैबायदि बानायो जेराव जौ बानायग्रोनो थाखाय मोनसे गोनांथार मुवायानो जाबाय जोंना एमाव एमाव खौ नांग्रोथारगौ दा बे हिसाबै एमावखौ जों गिबियावनो बानायनोब्ला ओ माइरं सोमग्रोनानै लानाय जायो दा माइरंखौ सोमनानै सर' होनानै लानाय जायो बेखौ मोनसे जाय जायगायाव ओमफ्राय दा बेखौ बेजों लोगोसे जों एमाव बानायनायाव माखासे फोरबो होफायो जेरै ओ बमफा राखेब आरो खान्था फिथाय बिलाइ आरो मोखोना बिबार बेफोरबायदिनो माखासे बिलाइ एबा बिबारफोरखौ होनानै जोङो बै जे माइरं जोंहा सोमनानै सर' होनानै लादों ओ बेखौ ओ उवालाव बा दिंखियाव जयै देग देग्लिनानै ओ मिस मिस खालामनाय जायो आरो दानिया देग्लि खांनायनि उनावहाय बेखौ दैजि दै एसे सारस्रो सारस्रो खालामनानै बेखौ लादुरा महर होनानै संग्रायाव नानानै लानाय जायो
अ
बेनि उनाव ओ नांगौसे जखानि ओ ओनसोल लायै ओनसोल एमाव बानायनाया एसे गि फिदिर फिसा जायो दा गावबागाव ओनसोल लाय ओनसोल जेसिबांनाखि बेखौहाय गिदिर बानायो एबा फिसा बानायो नांगौ जखानि दाब्ले दाब्ले बा दुलुर दुलुरै एमाव बेखौ बानायग्रोना लानाय जायो आरो बेबादिनो बेनि उनावहाय जेलानाखि जौ संसिगोन होमबाना मा माइरंखौ जोङो जेरै ओंखाम सङो बेबायदिनो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोग्रोनानै एंखुरखौ बा माइरंखौ जोङो बै दैयावहाय होसननानै लानाय जायो आरो बेबदिनो दैया रानलांनानै जेलानाखि बे माइरङा मोनबाय मोनखांनायनि उनाव बेखौ एरननानै लानाय जायो मोनसे दारा बा ओ प्लासटिक बा मबा मोनसे दालाफोरावहाय बे एनानै गुसु खालामनानै लानाय जायो दानिया गुसु खालामखांनायनि उनाव नांगौसे जखानि जुदि गुसु जायोब्ला बेवहाय बै एमावखौ सिख्रुबनानै मिस मिस खालामनानै गुसु जानाय बे ओंखाम संनाय बेयावहाय फुनलानानै सारनानै मोजाङै मिलायनानै फुननाय जायो आरो दानिया बेनि उनावहाय फुनला खांनानै सारखांजोबनायनि उनाव बेयो मोनसे जुमायनि महर मोनबाय आरो जुमाय जिहेथु सिगाङावथ' बेखौ ओंखाम बादिसो संनाय जादोंमोन नालाय दा एमाव सारखांनायनि उनाव जुमायनि महर मोनबाय बिनि उनावहाय बेखौ फ्लास ट्रिकफ्राव बा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय बेखौहाय मोजाङै ओ दोनना खोबफबनानै दोनो आरो सानसे बा सानसे खावसेनि जखा ओमफाय बेबायदिनो जेलानाखि बेनिफ्राय बिदै गबाय होमबाना बेखौ जोंनि ओ ओनसोलावहाय दोआव बा बर्थनफोरावहाय सोनाय जायो आरो बै जुमायखौ ओमफाय बेबायदिनो सा नैबेबायदि गरम बोथोराव सानथाम सानब्रैसो बा सानबासोनि गेजेरावनो जोंनिथिंया मावनाय होननानै बुङो बेखौ गोरान गोरान मावनाय बा ओनसोल लायै ओनसोल सेरेबबो होनो बेखौ जुदि बानायगोनबा माने मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो माने जौखौहाय जों बे मावनायनि मोनसे प्रसेस थांबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा फिसिनानैबो दोनो फिसिनानै दोननाया जोंनि माने जोबोद मोजांथार आरो ओ फिसिनानै दोननायाव एमावखौ एसेल बिबांनि होनाय जायो ओ बेबायदिनो खायफाया माइब्रा खायफाया गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरंजों सङो बेबायदिनो ओ जुदि जों फिसिनानै दोनगौबा एमावखौ एसेल जखानि होनानै जों गोबाव सम लाखिनानै दोननो हायो आरो दा बेबायदिनो जोंनाथ बर'फोरनि जे जौ बे जौआथ दा जि आइ थेकबो मोननो हाबाय जेरै जौ गोरान जौ बिदै आरो माइब्रानि जौ बे मोनथ थामा जोंहा माने जि आइ थेख बो मोननो हानाय जाबाय आरो ओंखायनो जोङो बेखौहाय माने जौ आ खालिबोल जोंनि बर समाजाव ओरैनो सावरि बादालियावल लोंनाय नङा बेखौहाय जों फुजा फोरबो माखासे ओ समाजनि हाबाफोराव बाहायनायजों लोगोसे आथिखालाव जि आइ थेक मोननायलाय जों बेखौ माने ओ मार्केटआव बा हाथायाव फाननायनि थासारि बेखौहाय लाबोनानै जोङो माबा मोनसे इनकाम खालामनो हायो आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो आङो नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय माबायदि जौ बानायो मा जौखौ लानानै माबायदि फोथायनाय दङ बा माबोरै सोलियो बेफोरखौ एसे मिथिनो लुुबैदों नोंथां
अ नंग नोंथां ओ जौआथ जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बे सोलिबोदों आरो जोंनि माखासे जौफोर बाहायनाय थाङो जेरै जोंनि फुजा फाथाल फोर जाबोला बेयाव जोंनि रायजो राजानो जौ ओ लोंहोनाय जायो बेफोर जौ नङाब्ला जोंनि बर हारियाव अ सलियानो हाबा हुखाफोरा बुंनो थाङोबला जेसेबां हाबा हुखा सारद दं जौ नङाब्ला जोंनिया सोलियानोखा जों जेरै मानसि थैबोब्लाबो जों जौ बावो जाय मानसिया लोङोमोन बेखौ जौदो बावनाय जायो बे बिदिनो आरो जोंना गोबां नेम निथिफ्रावबो जों जौखौ बाहायो आरो मबा मबाफोर जोङो आरो जौआ जोंनि मोन बर हारिनि नागारनो हानाय बुंनो हाया आरो जों बेफोर गावनो सोरजिनानै बेफोर बर बर'नि आंगो मोनसे दिहुनथाइ आरो जोंनि बर'नि बे आरो बेखौबो जोङो ओ गोदो गोदायथ जोङो बिदिनो जौ जौ संबोला गोदोनिखौनो बुंनि आङो गोदो गोदायथ जों बांसिन इंखुर इंखुर होननायखौ जों बारा नुवामोन जोङो
औ
बिदिनो न'नि माइरंजोंनो बानायोमोन जोङो जौफोरखौ जों न'आवनो माइ माइरंखौ सौनानै बिनिफ्राय माइरंखौ जोङो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि जोङो ओ गोदोर थौ मोनसेयाव बेखौ मा खङो ओ रुवो जों ओंखाम ओंखाम बानायो जोङो ओंखाम बायदिनो बानायो बेखौ बानायना बिदिनो खो बुंनायो खनाा मोख मोखाना बिलाइ होनो जोंनिथ मोखाना बिलाइ होनयो अ बे मोखाना बिफांनि बिलाइखौ जोङो ओ माइरं देना माइरंजों देखायो जों बेखौ
औ औ।
ओ मोनसे सान्द्रियाव जों बेखौ लारु बानायनानै खो फोरानो जोङो आरो दा फोराननाय बे ओ मोजां जायो रानो होमब्ला जों बे जों संनाय बे माइरंखौ बेयाव जोङो ओ मोननै मोनथाम बिदियाव एसे जेसां नांगौ जेसां बिबांनि नांगौ बे जोङो लारुखौ जोङो बेयाव मिक्स खालामनो हायो जोङो आरो मिक्स खालामनाय बेखौ प्लास्टिकजों खाथेनानै गोबां सान दोनो दोनायाव जोंहा मोनसे गिदिर थौ मोनसेयाव दोनो आरो दोननाय उनाव बियो जोङो ओ गोबां सानजानाय उनाव जोङो मा जायो जोमाय जायो बे। जोमाया जोमायखौ मोनो जोङो नोंथां आरो बे जो-जोमाय खौनो सोरबा लोङोबा एसे लोंबाय आरो बिनिफ्राय बेखौ जोङो जौ सावनो थाखाय जोङो अबदाब सायाव औ बेखौ होनाय जायो आरो बिनि सायाव मोननै थौ फिसा फिसा होनाय जायो। थिं मोनसे गेजेरनि थौथिं जों पाइप सोना होयो आरो थौनि गो-गोजौ फोथार थौ हिसाबै जोङो दै होयो दै गुदुं होनानै बेफोरबायदिनो जोङो ओ गेेलान मोनसे दोनो बे पाइपनि ओथिं बिदिनो दैखौ जों सोलायबाय थायो सम लाना सम बिदिनो जोंनि ओ माइरं उम माइरंखौ जेसेबां होदो बिनि ओ बिनि ओ बिबाङावनो जोङो जौखौ मोननाय जायो आरो बिदिनो। जेरै ओ सेरनै सेरथाम माइरंआव जेस सां अखारनांगौ बेसेंनो अखारनो जे बिबांनि जौआ आरो जों बेखौ ओ जौ होनो जो बेखौ मोननायखायनो जौ होनो आरो लोगोसे जेखौ जोङो सोमनानै मोनो बेखौ जोङो जुमाय होनो नोंथां जोंनिथिं आरो जुमायखौ जों बिदिनो न'आव जानो जथा माइब्रा जोसानिबो जों बानाय नायनायखौ नुयो गोबां बिबांनि बानायो बे जौखौ। मानोे जोङो बिदि न'आवनो लोंनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालावसे बेफार फालांगि खालामनानै जाबाय बे माइब्रानो जौफोरखौ जोङो आरो जोंनि न'खर न'खरथ' जोंनि बर' हिजावफोरा बेफोर जौखौ फाननानै न'खौ न'फोरखौ ओ थाब ओ न'फोरखौ फिसा फिसौबाबो फोरों होदो बुंनो थांब्ला।
उम।
आरो जौखौथ' जोङो जेरै होनबोला जोंनि ओ गामिफ्राव हाबा हुखा जाब्लाबो जोङो ओ दहाय बुंनाय बायदि नोंथाङा बे हाबा हुखाफोर जोंबो आलासि दुलासिनो जों जौखोहोनाय जायो। जोंनि बे न'आव संनाय जौखौनो। जौ जुमाय बेखौनो जोङो बयनोबो होयो जों आलासि दुलासिफोर फैबाबो होयो बेफोरो लोङो जायो बिदिनो रंजा बाजायै हाबा हुखाफोरखौ थांहोयो जेरै फुजा जोंनि ओंखाम गोल लै जानाय नाउन फुजाफोरावबो न'आव बेफोरखौ ओ फुजा पाथि होबा ओंखाम जाहोबा बेफोर जौ खौनो जों बाहायो।
औ।
गोबां बिबांनि ओ जोंनि जौखौथ' जोङो बायनो गोनां जाया बेफोर जों गासिबो न'आवनो बानायो। बय बो जोंनि बर' हान्जावफोरानो जौखौ बानायनो रोंगो आरो आखा फाखाथार जौ बानायनो औ बेफोरखौ जोङो ओ न'आवनो बानायो जों बायनो गोनां जाया बेनिखायनो न'आवनो बानाय आरो जोंनि बेनिफ्राय जौ बानायबाब्ला जों मोनसे मुलाम्फा जायो जोंहा न'आव बय अमा फियो अमानि थाबाय उफ्रि उ उनाव जौ जाखांनाय उनाव जोङो बे जोमायनि जि माबा थायो बे माइरङा बे माइरंनिफाय जों उफ्रि मोनो आरो जों उफ औ फुख्रिखौ जों अमानो होयो आरो माने जों बेफोरनि थाखायबो जों जौ सङो जोंनि अमा फिनो जोंनि मोजां बै बेफोरनि थाखाय आरो जोङो बेफोर बांसिन माबा खालामो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो।
अ बिदि होमब्ला नोंथांजोंहा समा जाबाय नोंथां जों बेखिनियाव दोनथनसै ना नोंथां?
औ जागोन जागोन नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।